हेल' हेलौ
हेल'
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे जों होमबा दिनै बिब्दिब्ला अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै रायलाय सावरायनोसै नोंथाङाबो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै माबाफोर सावरायनो गोसो दंबा? सावरायनो हागोन
ओ अनला ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनला ओंख्रिया जोबोद गोथाव ओंख्रि मोनसे बर'नि मोनसे नेरसो गोथाव ओंख्रि आरो ना नोंथां अनला ओंख्रियाव जोङो सिथारथिंनिफ्राय जोङो जुदि अनला ओंख्रिखौ सङोब्ला अनला ओंख्रिखौ हमनानै ला जोङो मुदुफुल बिबार जो अनला ओंख्रि संगोन होनबा मुदुमफुल बिबार अनला ओंख्रिया ओरैबायदि गोथाव
औ
बेखौ जोङो खारैजों संनाय जायो गोदोनि आजौ आजै जा अनला ओंख्रि होनोब्ला ओरैबायदि ओंखामखहाबो ओरैबायदि जायो आरो ना ओमफ्राय अनला ओंख्रि होनबा अनला ओंख्रिया बर'नि मोनसे ओंख्रि मैगं मुंदांखा ओंख्रि आरोना बे अनला ओंख्रिखौ जोङो ओरैबायदि संनाय जायो जे खारै होनानै बा ना बेदर हिरि होनानै जुदि होयोब्ला अनला ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो अनला ओंख्रिफोरखौ जोङो हटेलावबो जोङो मोनजानाय जायो गुबुन गुबुन हटेलाव बर'फोरनि हतेलााव
औ
जेरै मोदोमफुल बिबार अनला अनला ओंख्रि मेवाइ अनला दाउ अनला
औ
बेफोरबायदि जोङो अनला अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो
नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो जादों आं होबा आंबो सावरायनोसै अनला ओंख्रिनि बागै हेल' नोंथां खोनादोंना औ-औ जोङो अनला ओंख थै होनबा मिथियो जि गिबियावनो आङो ओम मेवा आरो दाउ अनलानि सो सोमोन्दै बुंनो लादों जोङो मेवा अनला आरो दाउ होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बेबायदि खामो गिबियावनो जोङो बे मेवा खौ जोङो औवानि औवानिफ्राय दाननानै लायो बिनि उनाव जोङो साखा साखा हानानै लायो बिनि उनाव आरो जोङो अनलाखौ बेबायदि माइरंखौ जोङो गुन्दैयै बेबायदि थौसियाव देनानै लायो आरो बिनि उनाव खोनादोंना नोंथां हेल' औ-औ बेबायदिनो जोङो ओ मेवाखौहाय बेबायदि थावदों एवग्रोनानै नानै सेरनानै लायो बिनि उनाव बेबायदिनो खोननै खोनहा खोनथाम खोबहाबनानै बेबायदिनो उनाव जोङो दै होयो दै होखांनायनि उनाव बेबायदिनो अनलाखौ जों मोेजां देग्लिना लानानै बेनि उनाव जोङो अनलाखौ ग्लब ग्लब गोदौहोनायावहा बे अन गुन्दैखौ होयो आरो बिनि उनाव जोङो बे दाउ बेदरखौ जोङो अनलायाव होनो थाखाय जोङो गिबियावनो एवख्रबनानै ला यो फोमोननानै लाग्रोयो बिनि उनाव जोङो बेबायदि दाव बेदरखौ जोङो होनाय जायो आरो बेबायदिनो मोनसे अनला खौ मोदोमफुल ओ बिबार बेबायदिनो बे मोदोमफुल बिबारखौ जों बेबायदि संनाय जायो खारै खारैजों अनला जायोब्ला ना होयोबा बेबायदिनो जोङो बे ओ मैथ्रु बिबारखौ सिगाङावनो जोङो संख्रिदों एख्रबग्रोबाय थायो आरो बिनि उनावहा दै इ से होनानै बेबाय दिनो खारै खारैदो जोङो ए से आरो बिबायदिनो एव ख्रुबो बिनि उनाव मोजां एवख्रबनानै मोजां रानलाङोबा जोङो दै इसे होनानै फोमोनो आरो बिनि उनाव जोङो अनला खौ बेबायदि देना लानानै बिनि उनाव जोङो दै बेबायदि मोदोमफुल बिबाराव दै खौ जोङो ज्राबा होनानै गोदौ होयो बिनि उनावहा बेबायदि अनलाखौ हो सननाय जायो आरो बिनि उनाव बेबायदि ना होनो गोसोब्ला बेबायदि नाखौ जोङो सेरखांनानै लाग्रोयो बिनि उनाव बे अनलाया गोदौबाय थानाय समाव जों बे नाखौ होसननाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि अनला दोङो बेलाथि अनला आरो लाथा लाथा अनलाखौ जों ओरैबायदि संनाय जायो सिगाङावनो जोङो बे लाथाखौ जिरनानै लाग्रोयो बिनि उनाव जोङो लाथाखौ बेबाय दि दैजों रुदबग्रोयो बिनि उनाव जोङो रुदबखांनानै मोजां मो मोस गोदौहानै बिनि उनाव आरो जोङो बे लाथाखौ थावजों एवनानै लायो आरो बिनि उनावहा बियो लाथाया मोजाङै स्रोम स्रोम मोनबोला जोङो खांनानै दोनो आरो बिनि उनाव खांखांनानै जोङो ओ बेलाथिखौ बेबायदिनो एवग्लिनानै मोजां लायो बेबायदिनो खननै खनथाम जोङो मोजां एवग्लियो बिनि उनाव दै दों ओ बेलाथिखौ फोमोनो आरो बिनि उनाव जोङो बेबायदिनो दै होनानै अनलाखौ बेबायदिनो फोमोनो बिनि उनाव आरो बे लाथाखौ होनाय जायो जेरै जोङो नारजि अमा बर'नि बेबायदि ओंख्रि नारजि अनला होनबा जों गोबां नाम जादा बर'फोरनि जाग्रा बेबायदि मैगं होननानै जों खोनायो जों बेखौ नारजि आरो अमा बेदरखौ ओरैबायदि संनाय जायो जोङो खारैदों उम सिगाङावनो जोङो नारजिखौ बिदि दैदों खारैदों होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बिनि उनाव साना होनाय जायो बिनि उनाव बे साग्लिनानै गुंग्ले जायोबा जोङो आरो अमा बेदरखौ ओ गुबुन रोखोमै जोङो बेबायदि एवनानै लायो बिनि उनाव एवखांनानै जोङो बेबायदिनो नारजि गोदौनाय हमाव जोङो बे ओ अमा बेदरखौ होसननाय जायो बेनि उनाव गोदौ होनानै मोजाङै बेबायदि सं ख्रि साखिनानै जोङो बेबायदि उनाव जानाय जायो आरो दे नोंथाङाबो आरो माबाफोर बुंनोबा सावरायनोबा सावरायनो हागोन अनलानि सोमोन्दै एबा मैगंनि सोमोन्दै
नंगौ नोंथां थिगानो बुंदों नोङो अनला अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै
उम औ
अनला ओंख्रि होनबाथाय गथ'फ्राबो दानि जुगनि गथ'फ्राबो ओंखाम ओरैबायदि जायो गथ'फ्रा अनला ओंख्रि होनबाथाय बयनिबो थाखाय बेस्ट आरो बयनिबो थाखाय गोथाव
उम नंगौ नोंथां नंगौ
औ
औ आरो बेबायदि जों मैगं जा बावनो हायो हेल' नोंथां खोनादों ना हेलौ औ बेबायदि मैगं जानो हाबावो जोङो थालिर फस्ला दों अमा बेदरदों थालिर फस्ला जोङो बेबायदि जानो हायो खारै होनानै जोङो बेबायदि संनानै जानो हायो अमा बेदरखौबो आरो जों गुबुन रोखोमै बेबायदि एवनानै लानानैबो जों जानो हायो आरो जे थालिर मैखुनदों आरो बे दाउ बेदरदों जायोब्ला जोंनि देहायाबो गोबां मोजां जायो बेबायदिनो देहानि थाखाय नांगौनि था खायबो जों जानो हायो थालिर मैखुनदों दाउ बेदरदों बे थालिर मैखुनखौ जों ओरैबायदि जाहैनो हायो बेबायदि दंफांनिफ्राय जोङो हाख्लायना लायनानै बे बायदि हाख्लायना लायनायनिफ्राय बेबायदि ओ लागोन जोङो जि बेबादि ओ थालिर मैखुनाव गे जेर बाहागोआव बेबायदि दोङो सलाय खाथिहेन थायो बेखौ जोङो बिजस्लाबनानै गारो बिनि उनाव जोङो बेखौहा मोजाङै साफा खालामनानै जोङो हायो बिनि उनाव जोङो संनो थाखाय बिदि रेदि लायो दाउ बेदरदों बे दाउ बेदर खौ जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो एवख्रबनानै लायो बिनि उनाव आरो बेबायदि थालिर मैखुनखौबो होफाजाबनानै एवनानै लायो आरो बिनि उनाव जोङो थाव संख्रि अह हालदै संख्रै होनानै जोङो बेबायदिनो बेखौ फोमोनो दै होनानै फोमोनो बेबायदिनो मोजां गोदौखांनायनि उनाव जों बेबायदि गोथाव बेबायदि मोनजायो बेबायदिनो जोंनि देहायावबोदि मोजां बेबायदि भिटामिना हाबगोन होननानै जों बेफोरखौ बाहायनाय जा जायो नोंथाङाबो आरो माबाफोर सावरायनोबा सावरायबावनो हागोन
नोंथां नोंथांजों आङो मैथा ओंख्रिनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों मैथा ओंख्रि मैथा ओंख्रि होन होनोब्ला मैथा मैथाया जाबाय गोखै मैथाया जाबाय जोङो मैथा ओंख्रिखौ दायो मैथा होनोब्ला जोङो दैलां मेसें जों दायो जोङो मोननो हा हायो मैथा ओंख्रिया बयजोंबो एडजास्ट जायो मैथाखौ जोङो नाजों जायो ब्ला जों गोथाव मोनो मैथाया गोखैखाय जोङो जानो मोजां मोनो मै मैथाखौ मैथा ओंख्रिया नाजों सङोब्ला जोङो मै मैथा ओंख्रिखौ जोङो खानानै लासिगोन खानानै जोङो मैथाखौ सायसिगोन सुनानै लासिगोन सुखांनायनि उनाव जों जोङो ना दङब्ला जोङो ना खौहा जोङो सेरनानै लासिगोन। सेरखांनायनि उनाव जोङो मैथाजों संनानै जोङो नाखौ मैथाजों जोङो जानाय जायो मैथाजों लोगोसे जोङो खांख्राइखौबो जोङो जानाय जायो खांख्राइखौ जोङो बजार बा जों दैमायाव जों हमनानै खांख्राइखौ जोङो न'आव लाबोयो सुयो गुबुनाव जोङो सायनानै जोङो खांख्रायखौ जों मोजाङै एवनानै लायो। बिनि उनाव जोङो खांख्राइखौ मैथाजों जोङो मैथा फसायखांनायनि उनाव जोङो मैथाखौ सेरनानै बा खांख्राइखौ जोङो होनाय जायो। ओ मै थां लोगोसे जोङो खांख्राय बा जोङो मैथा अमा बेदरजोंबो जोङो जानाय जायो। मैथा अमा बेदर होनोब्ला जों गोबां गोथाव मोननाय जायो जों गोबां हटेलफ्रावबो जोङो मोनजानाय जायो मैथा ओंख्रि आरो अमा बेदर मैथा अमा जों लोगोसे जोङो मैथाखौ अन लाजों जायो। गोदोनि आजौ आजै फ्रानो मै अला जोनायखौ जोङो नुदों नंगौना नोंथां मैथा ख्रिया मैथा होनो ब्ला जोङो गोबां जों मैथा होननाय लोगो लोगो जोङो मैथाखौ जोङो जानो लुबैयो खायो आरोना नोंथां ने, दे नोंथाङा माबाफोर सावरायबावगोनबा
बेबायदिनो मोजां बिदिनो गोबां आंबो नोंनिफ्राय सोलोंनो हाबाय बेबायदिनो मोजां मोजां बिदि बर' जानाय लोंनायनि सायाव आं गोबां सोलोंनो मोनो हामबाय होनदों नों थांनिफ्रायबो बिदि सोलोंनो हानायनिफ्राय आरो बेबायदिनो आंनो बेबायदि फेहेरना होनायनि थाखाय गोबां गोजोननाय थाबाय। जो दे होमबा जों बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोंसै दे होमबा नोंथां। औ औ दे।